हेलौ।
हेलौ
मा खालामदों नोंथां।
नै नोंथां ओरैनोसो दंलाजोबो नोंथां ओरैनो दसे जिरायनानै दं आरो। अखाबो हागासिनो ना।
औ नोंथां ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां।
दाथ' ओंखाम जाखांबायमोन आं नोंथां फुंनि ओंखामखौ जाबायमोन दसेनि उनाव सानजौ। फुनिखौबो जानोसै।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंना माबासोमोन सबायजों साम सोमोन ओमफ्राय एम्फौ लाथाजों मैथासोमोन नोंथां
औ नोंथां नोंथांमोना माइ। अथां आंबो दं ओरैनो जिरायनानै नोंथां।
अ अ खबरालाय माबायदि नोंथां मोजाङानो ना?
खबराल' बिदिनो नोंथां गेजेरावनो नोंथां। नोंथांनालाय।
आंनाबो बिदिनो नोंथां मोजाङानो दंथ'यो दामानिथ'।
औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि माबा हाबा एबा खामानिफोर मावदों नामा नोंथां।
आंथ' जेबो हाबाफोर मावनाय जायाखै नोंथां ओरैनोसो दं नोंथां।
अ ओमबा माने। नोंथांमोना माइ आबाद मावनायखौ औ नोंथां माने नोंथांमोना माइ आबाद मावनाय एबा माइ गायनायखौ गायखांबायद। मा नोथां खोनायाखै नामा नोथां।
हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथां आंनि माथोखौ?
औ खोनादों नोंथां। हेलौ।
हेलौ नोंथां।
खोनादों नामा नोंथाङा?
हेलौ।
हेलौ।
हेलौ नोंथां।
खोनादों नोथां' माथो नोंनि माथोखौ।
नोंथांङा आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथां हेलौ।
अ आं नोंथांनि माथोखौ खोनाफैयाखैमोन माने हेलौ खोनाबाय नोंथां? औ औ खोनाबाय एबार नोंथां खोनाबाय।
औ माने नोंथाङा नोंनि माथोखौ खोनादोंमोन आरो नोंथां माने नोंथाङासो आंनि माथ खोनायाखैमोन खोमाना। खोनायाखै नामा नोंथां अ माने नोंथां आं नोंनि। औ। नोंथां माने आं नोंनि माथोखौ खोनादोंमोन आरो नोंथां माने नोंथांङा आंनि माथोखौ खोनायाखैमोन ओमबा?
औ एबार खोनायाखैमोन एबारसो खोनादों नोंथां दे होनदो एबार।
अ नोंथां माने माइ आबादफोरखौ मावखौ नामा सानदों माने नोंथां।
अह माइनि आबादाथ थ' जोंना जोबथ'वाखै बिघानैसोआ दंबावो बेबो हाजिरा लानानै सानस गायबानो जोबसिगोन बायदि मोन्दों नोंथां।
अ होमबाथ' नोंथाङा दा जेबो हाबा एबा खामानिफोर मावाखै नङा होमबा नोंथां?
औ आंथ' नै दा ओरैनोसो दंखायो माने बेखारसो दसे जिरायलाबायनानै दं नोंथां।
औ नोंथां होमबा नोंथांजों मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो सावरायनायनानै आं कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथाङा आंबो दाथ' ओरैनोसो दंखायो फ्रिसो दंखायो नोंथाङा। आ बुंलाय देलाय मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंबा।
अ नोंथां ओमबा आयदा एबा थपिकानो जाबाय जेनेबा फिथाइ सामथाइ एबा हाग्रायाव मोननाय। बा न'आव मोननाय फिथाइ सामथाइनि बागैसो एसे नोंथांजों सावरायनो होननानै। कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां बे। ओ सावरायजागोन दे बिदिब्ला सावराय
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोरदो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जेनेब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइ होनोबाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर दं जाजानाय फिथाइ सामथाइ दं दङ जाजायै फिथाइ सामथाइफोरबो दङ दा बे जाजानाय फिथाइ सामथाइफोरनि मादावहाय जेनेबा जों फिथाइ सामथाइ दा जाबाय बायोब्ला। एबा जों फिथाइ सामथाइखौ जुदि जों सानफ्रामबो जायोब्ला जोंनि देहाफ्राबो मोजां मोजाङैनो थानो हमो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि साननो हानाय मेलेम गोहोफोरा माने बारायो आरो नोंथां दा हमनानै ला जोंनि ओनसोलफोरावथ' गो बाङानो जेनेब्ला थाइजौ बा खान्थाल बा बिदिनो सफारि बेफोर बायदि लिसु जेनेब्ला बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि माने मोननाय जायो बयनिबो न'खराव बेफोरनि बिफां-लाइफां फोरा थाखायो आरो नोंथांमोननिथिंबोथ' थाखायो जों बुंनो हायोदि जोंहा जेनेबब्ला जों फिथाइ सामथाइ जानाय बेजोंनो जोंनि देहाफोरा मोजां जायो। जों जे नुयो जोंनि मेगनफोराबो माने थिगैनो थायो आरो जोंहा फिथाइ सामथाइफोरजों जों माने अनेक रोखोमनि जेनेब्ला जों फिथाइ सामथाइफोरनि बागान बा फिफां लाइफां जों गायनानै लायो। ब्ला जोंहा माने जों रां खामायनो हायो आरो ओरैजाय न'आवबो जानो हानाय जायो आरो नोंथां दाथ' ज जोंनि ओनसोलफ्रावथ' बिबदिनो गोबां मानसिफोरानो माने फिथाइ सामथाइनि दिन होनोब्लाथाय जों जोंहा बन बोग्रि गायो दा बन बोग्रिया जोंनि ओनसोलाव गोबां जायो माने जोबोद गोथाव गोदै जायो आफेल बायदि जानो दा बेफोरखौ माने गोबां मानसिफोरानो मा होनो जेनेब्ला। फिफां गायनानै बेफोरखौ जेनेबा मावनाय जायो आरो दा बिसोरो बिब्दिनो गावसिनि जिउ खुंनाय राहायाव गोबां रां खामायनायखौबो जों नुनो मोन्दों दा फिथाइ सामथाइयाव जोंहा फैबावो ओरैजाय जोंथिं जेनेबा जोंहा बिदिनो थुरमुस जायखौ जों वाटारमलन होनो इंलिसनि जेनेबा तुरमुस बेफोरखौ जों जेनेबा गोबां रोखोम मै गायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बियो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानो जेखौथ' जोंहा जेनेब्ला बेफोर फिथाइ सामथाइ जेनेब्ला जोंखौ आबादफोर मावोब्ला फिथाइ सामथाइनि आबाद माव जोंहा जेनेब्ला बांद्राय मुलिफोर होआलासिनो फिथाग सामथाइखौ मोजां होनाया गाहायम होननानै आं सानो मानोना जों गोबां मुलिफोर होयोब्ला जोंनो जानो बो गोथाव जाया आरो फिथाइ सामथाइया नुनायावल' मोजां जायो। जोंहा थुरमुसआव गोबां बिबांनि दै थायो दायो माने जों बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहा मोदोमफ्राबो मोजां मोनो आरो। जों बेफोरखौ माने गरम बोथोरफ्राव बांसिन मोननाय जायो। थुरमुसखौ दा गरम बोथोराव जोंहा माने बे थुरमुस होननायखौ जायोबोला। जोंनि माने देहाफोरा गरमजोंनो माने मा होनो गरमाव जुदि जों जानानै होयोब्ला जोंनि देहाफोरा थान्दा जायो गुसु यै थानो हमो आरो जोबोद गोथाव गोदै बेफोरो माने जानायावहाय आरो गुबुन फारसेथिं ओरै जोंनि ओनसोलफोरावनो गोबां मोननाय जायो माने थाइजौ थाइजौआबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेफोरबो जों माने ओ जिहेथु जोंहा दायो जुइस खालामग्रा मेसिन ओंखारबाय माने बेखौ जों जुइस खालामनानै लोंनोबो हायो गरमफोराव आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा खान्थाल खान्थालखौथ' जोंनि जेनेब्ला बर' ओनसोलफोराव माने गोबां गासिनोबो जेनेब्ला न'खरफोरावनो जों नुनो मोनो खान्थालखौ जेनेबा गोबां मानसिफोरानो जायो खान्थालाबो जों जोबोर गोथाव सोरबाया खायसेया फोमोननानै जायो खायसेया गोथाङै जानो मोजां मोजां मोनो आरो खायसेया माने खायसे खायसे सुबुं दं जे जोंहा खान्थालखौबो ओ संख्रि बानलुजों लगायनानै जानाय जायो आरो गोथांखौहाय आरो ओरै जोंहा औ गरम बोथोरफोरावथ' बिब्दिनो गरमनि दिनावथ' जेनेब्ला थाइजौ खाजि नारें खाजि होन आरो नारें नारें फिथाइयाबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां माने जों नारेंफोरनिफ्राय जेनेबा जोङो बिदिनो ओ भिटामिन सिफोर मोन नाय जायो बे जायफोरनि थाखाय जोंनि देहाफोरा मोजाङै थायो आरो जोंनि जेनेब्ला बेमार आजारफोरनिफ्राय जों एसे रैयखा मोननो हायो। फिथाइ सामथाइफोरखौ जों जायोब्ला एबा फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि जानाय आदाराव जों सानफ्रोमबोनि जानाय आदारफोराव लाफायोब्ला दा जोंहा गोबां माने फिथाइ सामथाइफोरखौबो जों जानो होनो ब्लाबो माने ओरैनो मोना गोबां फिथाइ सामथाइबो बोथोर लायै बोथोरसो जायो नालाय दा हमना नैला जों फिथाइ-सामथाइफोरखौ जुदि मोनबाय थायोब्लाबो बिफोरो ओ गोबां दाम जानायखौ जों नुनो मोनो आपेल आंगुरफ्राबो गोबां दाम नाथाय जोंनि देहानि थाखाय बो जोबोद मोजांबो होननानै जों बुंजायो। आपेल आंगुर बिब्दिनो ओ ना नालेंखर नालेंखराथ' जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने गोबां मानसिफोरनावनो एबा गोबां न' खरफोरावनो नुयो आरो। नालेंखरनि जेनबा जों नालेंखराथ' जों ओ नालेंखरनि बिदै खौबो जों लोंनो हायो बिदैबो जोबोद गोथाव जायो आरो नालेंखरखौ जों जेनेब्ला जानायबो जा जायो। नालेंखरनि जेनेबा बे गुफुर गुफुर बाहागो थायो जों बेखौबो जानाय जायो आरो नोंथां दायो जोंहा माने अनेक रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर दंबावो बेफोरखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। जायफोर फिथाइ सामथाइखौ जेनेब्ला जोंहा जाजायै फिथाइ सामथाइफोरबो दङ'। दा बेफोरखौथ' जों बुंनानै फोजोबजोबनो हानाय नङा बेनिखायनो आं जोबनायाव बुंगोन जे जोंहा जेनेब्ला फिथाइ सामथाइ जानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो गासैबो बेफोर खौ जानाया जोबोद मोजां दायो नोंथां आं फिथाइ सामथाइफोरनि बागै बेखौनो बुंनाय जाबाय य नोंथाङा मा बुंनो सानो दायो
औ नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय नङा होमबा नोंथां आंबो एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै जेन'बा नों थां ओ दहाय नोंथाङानो गोबां बाथ्राखौ बुंलांजोब थेवबो आङो जोंनि ओनसोलाव मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइनि नामफोरखौ बुंनो हो बुंनोसै जेनबा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां फिथाइ सामथाइफोर दङ' आरो नोंथाङा जों बुंनो हायोब्ला जेनेबा जामबु सफारि नारें थाइजौ खान्थाल आनारस तरमस ओमफाय बुंबावदो जेनेबा माने माखासे ओ जेनेबा बैग्रि माने गोबां फिथाइ सामथाइफोर दङ' आरना नोंथां। जेनेबा जों माखासे जेनेबा फिथाइ सामथाइफोरा जोंनि देहानि थाखाय एबा जोंनि ओ सोलेरनि थाखाय जों भिटामिन मोनो जों मिथिनो मोनो जेनेबा जों बुंनो हायो माखासे भिटामिनफोरनि फिथाइरफोरनि मुं बुंनो थाङोब्ला जों आपेल आंगुर थालेर स सफारि थाइजौ बेफोर माने माखासे माने जोंनि देहानि थाखाय जेनेबा जों भिटामिन मोननो थाखाय जेनेबा जों बेफोर बायदि फिथाइखौ जों जानांगौ आरोना नों नोंथाङा बा जा जाथारनांगौ आरो नोंथां माने खायसे खायसे सुबुङा जों फिथाइ सामथाइ जानायखौ मोजां मोना मानो होनोब्ला माने बेफोर बायदि फिस्थाइ सामथाइखौ जायोबा जोंनि देहायाबो मोजां जायोबा जों माखासे भिटामिन मोनो आर ना नोंथां। जों जेरै बुंनो थाङोब्ला आपेल आंगुर फोर ओ आपेल ओमबाय थालेरफोरखौ जायोब्ला जेनेबा जोंनि देहाया थागद जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां आरो जों गरम समाव एबा गरम बोथोराव जोङो वाटारमेलनफोरखौ जों जायोब्ला माने जोंनि देहाया थान्दा जायो होननानै। मिथिनो हायो आरो नोंथां आरो जों बांद्राय गरम समाव जोङो खान्थालखौ जायोब्ला माने जोंनि खान्थाला जोंखौ माने बांसिन गरम खालामो होननानै जों बुंनो हायो एबा मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। माने गरम समाव जों बुंनो थाङोबा जों खान्थालखौ जों जाजाया। मानो होनबा बांद्राय गरमाव गरम समाव जाग्रा नङा बे खान्थला जाय माने खान्थालखौ जों गरामाव गरम जायोब्ला माने। गरमा बांसिन जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ दा आरो जोङो जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' माने गासिबो न'खराव जों गोबां फिथाइ सामथायखौ जों नुनो मोनो। मोनखायो नाडा होनबा नोंथां आरो जों बायनानै। जों माखासे फिथाइ सामथाइयाव जोबोद रां लायो एबा जों दाम गोसा होननानै जों मिथिनो मोनो जेनबा जों। जाय फिथ सामथनायखौ जेनेबा जों बाय नानै ज हाया एबा जोङो जोंनि आखायाव रां गैयैनि जाउनाव जों माने गोसोबायदि एबा नांगौ ज जेनेबा जों मोनजाया आरोना जों बुंनो थाङोब्ला माखासे दामफोर फिथाइखौ आफेल आंगुर द्रागन फोर बेफोरबायदि माखासे फिथाइ सामथायफ्रा जों मो दाम गोसा होननानै जों बुंनो हायो। हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा
औ नोंथां होमबा नोंथांथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङाम नोंथां। जेनेबा कलखौ समावबोथ' जाबाय कलखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नङामा नोंथां
नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय आरो नोंथाङा जे फिथाइ सामथाइनि बागै आं। आंखौ बुंनो थिनबाय आंबो जोबोद बुंनानै माने गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां बिबदिनो उनफोराव सम मोनबा खनसेसो रायलायबावनोसै अब्ला नोंथां ना?
औ जागोन नोंथां औ दे होमबा नोंथां।
औ दे
औ गुद नाइट